हेलौ औ खोनादों।
अ दहायो एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन खोमा उम मोजांना खबरा नोंथां? अ नोंथांङा दा अबाव दंङ?
दा आंङो न'आव दं।
अ जेबो उसुबिदाथ' गैया दाना? जेबो उसुबिदा गैया?
दा मा खामगासिनो?
दा आंङो नोंथांजों मोनसे टपिक सायाव सावरायनो नागिरदों आरो।
उम दा नोंथां होनबा टपिकआ जाबाय ओ जोंनि बे आजिखालिथ' अनेख जौगाबायना जोंनियाव? बे जौगानाया माबायदि माने गोहोम खोख्लैखो जोंनि थाखाय माबायदि माने गेब्रेनाय लाबोखो जोंखौ आबहावाफ्राव बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नों एसे?
मानो होनोबा गोबां जौगानानै फैबाय बेबायदिनो जोंनि साखाथि बा बिदिनो मोनसे दारिमिनफोर फसंफैबाय
औ
ओनसोलाव इदिनो दारिमिन दारिमिन फसंनानै जोंनि ओनसोलखौ एसे गेब्रेें होबाय बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै ओमफाय माबा मोनसे इदिनो इथा कम्पानि मा होनो मेथाइ कम्पानिफोर बिदिनो गायसनफैनो हमबाय बेबायदिनो गोबां रो खोमनि दारिमिना जोंनि आबहावाखौ गुबुं जोंनि ओनसोलनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों गोबां रोखोमनि दंफां लाइ फां बेसेन गोसा आरो जोंनि थाखाय अक्सिजेन गोबां होग्रा दंफांफोरखौ दानस्रांनायनि जाउनाव जोंनि माखासे बिफां लाइफांफ्राबो जोबस्रांलांबाय। दा जोंनि ओनसोलाव जौगानायफ्राबो बेफोरनि अनगायैबो गोबां दं जोंनि सुबुं मा माहारियाबो जौगाहांदों सोलोंथाइनि जाउनाव सोलोंथाइ लानानै आरो गोबां बिथिंनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफ्रा मा होनो बेबायदिनो धोरोमफ्राव ओंखारनानै जौगानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रा सोलोंथाइखौ गोजौ गिदिर लानो हादों जों गा जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मा होनो सुबुं नुनो मोनदों जाय जौगानायनिफ्राय जौगागासिनो दङ दा जोंनि गामि ओनसोलाबो गोदोन बदि नंला गोदो गोदाय मा होनो जोंनि गामि ओनसोलाव मा होनो लामा मोजां गैयामोन गारि मथरनि जोबोर आं-आंखालमोन। हान्थामेलानि सायाव सोब सोब मा होनो अबेथिंबा लामायाबो मोजां मोजां जाया मिनसेबो मोजां गैयामोन हाखर हाला यदिनो अबेबा। दैब' बारियाव बवा दै दालां गैयामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंनि ओनसोलाव मा होनो बिदिनो फाखका जाजोब्बाय सेसमेन रड जाजोब्बाय। अबेथिंबा दा मा होनो जोंनि थां हान-हान्थामेला राहाया गोदो खम जानायनि जाउनाव बहाबा दालां गैयामोन बहाबा बिदिनो औवानि दालांफोरसोमोन जाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो बानायफिनबाय थानो गोनां जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो सुबुं माहारि जौगानायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाबो जौगाबोदों सोबावनो दालांफोरखौ जों नुनो मोनो दालां ओं जोंनि मा होनो थांलाय फैलायाव खम मा होनो ओरैनो खस्थ' जेंनाफोरखौ सुस्रांनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि सरखाराबो आखायाव लादों जोंनि ओनसोलखौ मावनायाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जों जौगानायखौ नुनो मोनदों मानोनो होन मानो होनब्ला बि नि जावुना जादों जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि हारा बांबाय सोलोंथाइ लाग्राया गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों। जोंनि ओनसोलावनो मा होनो बेबायदिनो गो-गोदोनि जुगावहायो नांगोल जुंगोलजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदिनो ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै गोबां रोखोमनि आबादफोरबो दिहुन्दों। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिगियानारि बिदि मुवा आदबजोंनो बाहायो आबादफोरखौ मावनाय जायोबिगियानारि आयदाजों मा होनो बिदिनो मास मोनसे मास मोननैजों मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ आथिखालनि मुगायाव सप्तासे एबा सप्तानैनि गेजेरावनो मोननो हादों। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनानैबो जोंनि सुबुं माहारिया जौगानानै दङ। बेबायदिनो मा होनो आथिखालनि खुगायाव माइनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद थायो जाय जों बेखौ बिगियाना। आयदों मावनो हायो बेबायदिनो जोङो मोनसे मुलि सारनांगौ गोनां जाबाबो जोंनि सुबुं माहारिया सोलोंथाइ मोननायनि जाउनाव जौगानायनि जाउनाव मोनसे। दननि हेफाजाबजोंबो मावनाय जायो। जाय जोङो ड्रनजों मुलि सारनाय बायदि नुयो बिजों मोनसे गुवार ओनसोल मा होनो बि आबाद फोथारफोराव द्रनफोरजोंनो सारनाय नुनो मोनो मुलिफोरखौ गोबां रोखोमनि मेसिनारि बाहायनानै जोंनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरो जाबाय जोंनि जौगानाय मा होनो जोंनि ओनसोलनि जौगानाय बेफोरनो जोंनि दा नोंथांमोनसिम माबायदि जौगानायखौ नों नुनो मोनदों।
थारैनो नोंथां जोंखै बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दिनैहालागैसिम अनेक जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो। लामानिफ्राय ला नानै गोदोथ' लामाफ्राबो जोंखैबो बिदिनोमोन माने अखा एसे हाबानो हाब्रु दैलो जायोमोन थाबायनोबो गोबां खस्थ' जायोमोन गारि-मथर इसेबां गैयाब्लाबो खारनाय मानाय थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव गोबां दिगदार जायोमोन गोबां उसुबिदा जायोमोन दा जौगानाय लोगो लोगोनो फाखकानि जाजोब्बाय मानसिनि थांलाय फैलाय बेफोरबायदियाबो साबसिन जाबाय आरो हान्था मेला लांलाय लाबो लाय गारि मथर खारनायफ्राबो बारा जाबाय दा बिनि जाहोनावबो आबहावाया गेब्रेंनाय जाबाय आरो लोगोसे मानसिनि थानायफ्राबो सोलायलांबाय गोदोथ' मानसिनि न' बां बायदिया थाराय बायदि बायदि थुरिनि नारानि बायदि बायदि लुनानैसो थायोमोन दा मानसिया साननो हनाय लेखा गोरों बायदिसिना जानायजों लोगोसे बिदिनो जौगानाय जाबाय न' बांफोरखौबो फाक्कानि मोजां मोजां लुना लानो हाग्रा जाबाय मोजां साफा साफा थानाय जानाय लोंनाय गासिबो बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो दा बिदिनो बायदि बायदि बिदि गिदिर गिदिर। साननो हनाय बायदि बायदि मोजां मुवा दिहुनदोंब्लाबो बेफोरनि जाहोनावनो जोंनि माखासे आबहावाया गेब्रेंबाय हा गेब्रेंबाय दै गेब्रेंबाय बारहावा बायदि गेब्रेंबाय होनना बुंनो हायो आरो मानोना बे लैथोमा खाथि खाथियाव जे कल-कलकारखाना बायदिसिना दिहुनन्नायफ्रा बेफोरनि माखासे बिस गोनां दैखौ जे बे लैथोमायाव हगार हरनायनि जाहोनाव बेयाव बिनि दैया लैथोआव ओंखारनाय लोगो लोगोनो बे लैथोआव थाग्रा गोबां जिउ जिउमा बायदि बायदिया बेफोरनि दैनि था-दैयाव थानायनि जाहोनावनो बेराम बायदिसिना बायदिजों आसारजों बुजिनानै थैनो गोनां जायो आरो आरो लोगोसेबो बे दैमानि जि जिङाव थाग्रा माखासे सुबुंफोर जायफोरा बे दैखौ दुगैनाय मानाय बा बायदियाव मालाबा समाव बाहायनाय बाहायनांगौ जानायाव बेफोरनि थाखायनो मानसिया अनेक लोमजा साजा गोबां बेमार बायदिजों भुगिनांदों आरो माने जों मोजां होननानैबो बुंनो हायो जौगानाय बायदि बायदिखौ नाथाय बे फारसेथिं बिराद गाज्रि गेब्रेंनाय
औ
मानसिनि खहा खालामनाय आरो गोबां बायदि बायदिनो खहा खालामजायो होननानै बुंनो हायो नोंथाङाबो दहाय बुंखालांदों।
औ
दफां बायदिसिना दानफैनाय बायदिसिनानि जाहोनावनो अक्सिजेन बायदिसिनानि खमायलांबाय लोगोसे सान्दुंनि बिदुुंआ बारानिफ्राय बारा जाबाय गोबां बिफां-लाइफां खम जानायनि जाहोनाव बिदिनो मान यानो साननो गोरों जाबाबो नाथाय जोंनि बे बुहुमाव बिराद माखासे गाज्रिसो जासिलांनो हमदों आरो बिदि होनना बुंनो हायो। दा नोंथाङा मोनसे खोथा खोन्थानो हागोन नामा नोंसिनि जायगाखै बिदिनो जौगानाय जादोंब्लाबो बे जौगानायनि दारैनो माबा मोनसे गेब्रेंनाय बा आबहावा गाज्रि जानायनि माबाफोर मोनसेफोर दं नामा होनना बुंनो हागोन नामा? नोंथां,
अ जोंनिथिंथ बेबायदि जौगानायजों मा होनो आबादनि सायाव आं नुनो मोनदों आरो मानो होनोबा जोंना आबादफोर गायनायावनो गोबां मेडिसिनारि मुलि होनायखौ नुनानै जों नुनो मोननानै बेफोरनिफ्राय बेफोर आबाद बे मैगं बेफोरनिफ्राय बायनानै मैगंथाइगं जानायाव जोङो बेमार जानायखौ नुनो मोनदों आरो। जों बिथिं गोबां हारिनि मैगं फोराव मेडिसिन होनायनि गेजेराव जोङो बायनानै जानायाव जों बेमारा गोहोम खोख्लैदों जोंनि देहायाव बेमार जानो गोनां जादों आरो दा नोंथां मोनथि जोंबो बेबायदि आबादफोराव मुलि होनाय मेडिसिन दं नामा?
बुंनो थांब्ला माखासे फ्रायानो होयो होननानैबो बुंनो हायो। बे। गोदोनिफ्रायनो मोनसे आदबजोंनो मावबाय थानायखाय बे मोनसे आदबखौनो मावबाय थायोमोन दा आथिखालावथ' बेनि सोलायै माखासे रासायनिक हासार बायदि बायदि हासार बायदि बायदि होनानै खम समनि गेजेरावनो जालाबायनाय बेफोरबायदि खालामनायावनो हानि रासायनिक बायदि बायदि माबाया गोहोआ खमायलांनाय जाबाय लोगोसे बे दैजों गलायफानानै माखासे जिब जुनारफ्राबो थैबाय लोगोसे हानि हायाव थानाय जिब जुनफ्राबो थैनो गोनां जायो बेनि जाहोनाव बे हानि खामानि मावनो हानाय बा बिनि माखासे गोहोआ खमायलांनाय जायो आरो। बिनि जाहोनाव बांसिनसो खहासिन जानाय हमो जोंखैजायबो दा नोंथाङाबो बिराद फोरमायना होबाय अब्ला गोजोननाय थाबाय समाबो जाबाय दे होमबा नोंथां। दे।